औ नोंथा आं खोनादों
खोनाबाय औ दा जों आं सावरायनो लादों जाहैबाय दानि सोलिबोबाय थानाय मा होनो ओ वर्ल्ड काप फिफा वर्ल्ड काप दा टु जिर' टु सिक्स दा बिनि बागै सावरायनो लादों नोंथाङाबो एसे मोनथिखायो दा एसे मा माखौ मोनथियो फोरमायना होग्रोदो नोंथां
औ मिथिनायथ' मिथियो आं एफा एनै मानि ओ बे माबाखौथ' गेमखौथ' नायनाय जायाखै मोनायावसो जायो नालाय बेनिखायनो सिखारनो हाया
इण्डियाना मिलायाखैना
औ मिलाया नायनो गोसो जायो नाथाय होनबाबो उन्दुनो ओंखारोना
आंनाथ' नायै नायै मेगन मोदै जाजोब्बाय सामफ्रामबो उन्दुनाय गैया आङो माबायावहाय नायो जोंना पिसि दं पिसियाव नायो आं सानफ्रामबो माबा लानानै मा होनो प्रिमियाम लानानै दङ आंना ओइट हानद्रेदनि दा उफाय गैया खस्थ' खालामनानै नायनांगौ जायो ओ मा होनो सापर्ट होनाय दं माखासे टिमफोर दा देरहानानै दं आरो आंनिया नोंनालाय मा माखौ सापर्ट होदों
ओ आंबो पर्तुगालखौ सापर्ट होदोंमोन होनायालाय ओमफ्राय दिनैहाय दिनै मोनायाव इलिमिनेट जाबाय होननाय खोनादों आङो नायनाय जायाखै मेट्सखौ एसे गोसोआव दुखु मोनदों आरो
स्पेनजों पर्टुगालजोंहाय जादोंमोन ओमफ्राय दाहायो पर्टुगाला जेनबाय स्पेना गरसे सोनानै देरहाबाय मारै जादों होनबा खेलाया लाससिक्स मिनिटल'सिम आरो जोबनो थाखाय ओमफ्राय दा बेयावनो स्पेना सोना होबाय गल ओरैबायदि मानि रनाल्द' फेन्सफोरा गाबजोबदों आरो
औ आंबो दुखु मोनदों खोनानानै आंबो एसे सापर्ट होयोमोन नालाय नोंथाङालाय मा माखौ सापर्ट होयो?
आंना दा सापर्ट नैया मेसिनि दङ आर्जेनटिना ओमफ्राय नै दा स्पेननि दं। ओ स्पेननि प्लेयारा जाहैबाय जोंना यामाल माबायाव जोयो राइट विंसआवहाय स्ट्राइकार फ्राव आमफ्रायो आरो दंबावो उम फ्रान्सनि एमबाबे ओ वइलियामस आलिभा दके ओमफ्रायो ओ मेकेल अलाइस आं मिथिजोबो आरो प्लेयारफोरखौ गासिखौबो बे आंना फ्रान्सनियाबो दं दाबो बिसोरो माबा एबार जोगोन आरो आंना दंबावो नरवेनि हालेण्ड ओमफ्रायो माबा दंबावो आरो इंलेण्डनि केन, बेलिंगाम बिसोर दंबावो आरो आंना ओमफ्राय दा नोंथांना बिसोरनि गेजेराव मा माखौ सापर्ट होबावो खिथा दे
आंनाबो दंबावो दायो आंबो एम बाफेखौ सापर्ट होयो ओमफाय मेसिबो ओमफ्राय आं गुबुनफोरखौ मोनथिला बारा। आङो बांद्राय नायनायबो जाया नालाय बेखायनो बिदिनो आर्जेनटिना फ्रान्स ओमफ्राय गैलिया दानि जाजा दंबावो बेनि कान्ट्रिनिया गैलिया। बे मोननैल'सै आरो आंनि सापर्ट आ
नोंथाङा माबाखौ सापर्ट होनायखौ सापर्ट होदोंमोन होनलाय करिया ना जापानखौ
औ करियाखौ होग्रोदोंमोन आरो
करियाथ' माबा थार्द राउड ना सेकेण राउडनावनो जेनदों।
औ बिसोरबो बांद्राय गोरा टिम आव नङा नालाय जेनेबाय बि जापानखौबो सापट होदोंमोन। जापान जेननाय टाइमाव एसे दुखु जादों आंबो।
आंबो सापर्ट होदोंमोन मानो होनबा जोंनि माबाखौ जायोना एसिया कान्ट्रिनि ओंखायनो सापर्ट होदोंमोन मानो होनबाथ' जोंना इ इण्डियाथ' गैया नालाय। वर्ल्ड कापआव जोंना जायगाखौ मोना इण्डियाआ ओंखायनो जेपानखौ एस ए एसियान कान्ट्रि सापर्ट होदोंमोन आरो आङो। माबा मा होनो उम माबा बिसनाबो बिराद गाबजोबदों फिल्डावहाय जेनखांनानै।
आंहाबो गाबनो ओंखार गुलायदों।
आंबो नुदों नुनायालाय गाबनायखौ बिराद इमसनेल जादों आरोना। बे फुटबलाबो एक दम बिराद कानेक्टेड ना मानसिजों मानसिनि इमसनजों कानेक्टेड बिराद मोजां मोनो बयबो।
बेनो
उम बेखायनो जेनबाथाय दुखु मोनो आरोखि।
आंनाबो बिराद बोरैबा मोनलायलायदों गोसोआ एकदम गोसोआव गाबदों आरो ओरै सायाव गैया गाबाखैबाबो जेननानै। आर नोङो गाव खा गाव सापर्ट खालामनाय टिमखौ नों जेेनोबा माबायदि मोनो बे बे बेनि बेखौथ' मिथिखायो जाहैबाय?
औ जोंनो जों सापर्ट खालामग्रायानो एफा दुखु मोनोब्ला बिसोर गावसोर गेलेग्राफोराथ' माबायदि दुखु मोनगोन ना?
उम
बिसोरथ' बांसिनानो दुखु मोनगोन।
आरो हनै दा जेरैहाय फर्टगुलना फैयै फैयै फैखानानैसो दा जेननाया बिसिनाथ' आरोबाव
गेलेयै गेलेयै गेलेबोखानानैसो नै दा फा कवारटार फाइनेलाव थांनांगौमोन दा नै जेन ना होननानै बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा।
औ फैयै फैयै खस्थ' गेलेबो बाय दा मोनहां मोनहाङाव बिदिनो जेनेबा दुखुआथ' जाखागोन। दा मोनबेसे कान्ट्रि दंबावो नोंथां?
दाथ' गैलायानो होनजायो माबा मा होनो दायो सातथा ना आठथा दंबावोमोन दायो गैला नोगोर बुरजामोनना जोंनाथ' फर्टिएइदथा कान्ट्रिमोन ना गैला। दा र' ए एक दुइ तिन चारि आठथा दंबावो आरो दा आठथा दंबावो।
औ होनबाथ' होनबाथ' बिबो थाबैनो जोबनानै थांसिगोन।
जोबसिगोन थाबैनो जोबसिगोन माबायाव जोबगोन खोमा ओ जुलाइ बिस थारिखसोआवहाय दा नै मा माखासे दिनैहाय दङ आर्जेेनटिनाजों इजिप्टजों दङ। नोंथाङा नायगोन ना नाया?
ओ टाइमा खयथायाव मोनथाय नोंथां?
टाइमाथ' जोंना साराय नयथा मोनानि।
अ साराय नयथायावबाथ' नायजागोन बे बारा उन्दुनो ओंखारा‌ ना बे टाइमाव।
औ साराय नयथायाव आराम नायनो हायो दा।
उम
दा बे जाबाय आरोहाय जोंना दङ माबायावहाय आट थारिख दिनैथ' स्टार्ट जाहैबाय। सुइजारलेण्डजों कलम्बियाजों दङ।
औ
सुइजारलेण्डजों आंबो माबा गोरा गोराथार थिमा बिसोरबो।
औ
ओमफ्राय दस थारिखावसो
बिसिनाबो प्लेयारफ्रा गोरा गोराना?
उम गोरा गोरा दं। ओ माबा मा होनो नैबे फ्रान्सजों मर'क'जोंबो गोराखा। फ्रान्सनाथ' माबा जाहैबाय नोंना एम बापे जाहैबाय सापर्ट खालामनाया। दस थारिखाव दङ दिनै आद नय साननैनि उनाव।
उम नायजागोन बेे टाइमा मिलायोब्ला नायनोसै।
उम टाइमाथ' नै माबासो मिलायना मिलायला जाखो! फुंनि एकथासो जाहैबाय नैबे माबाजों फ्रेन्सजों मर'क'जोंना।
फुंनि एकथा
उम
होनब्लाथ' एकथायावथ' सिखारनो हानाय नङा जाहैबाय।
उ
दान खालि नैबेखौल' हागोन बादि बमोनबाय आङो आर्जेनटिनाजों इजिप्टजोंखौ।
मानो होननानै बुङोब्ला निबाव सिखारनांगौ खस्थ' जासिगोन होन एकथायाव सिखारनांगौआ। सिखारनानै नायनांगौआ। उम आरो दायो मा होनो माबा मा होनो खब स्कर माबाबो मोनोना ओ प्राइजबो मोनोना वर्ल्ड काप ना। जेरैहाय गल्डेन ग्लभ्स, गल्डेन बुट्स, बिदि मोनोना दा बेखौहाय सोर बांसिन मा होनो स्कर खालामनानै दं बेखौ खिन्थानोसां नोंथांनो।
औ खिन्थाना होदो।
दायो हायेस्ट स्करा जाहैबाय माबाना दङ एम बापे ओमफ्रायो सेकेणडावहाय ओ हालेण्ड दङ। हालेणडआ जाहैबाय माबानि नरवेनि।
औ औ
बेहाय दङ उम मेसि दङ थार्दाव।
ओ
ओमफ्रायो फरावहाय दंमोन जोंना माबा मा होनो हेरि केन् दंमोन माबानि इंलेण्डनि थाराव बिसोरनो दा बिसोरो माबोरै सोर मोननाय जायो एम बापेयाबोथ गोराथार मोजां गेलेयो बेबो।
औ औ
बेबो खारनाया माबाबाय मोसाबायदि खारोना बेबो हास्लाबा बेखौ मोनस्लाब मोनस्लाबा देन्जार गेलेयो बेबो।
होमबा ओ गल्डेन बुद मोननायनि माबा दंना बिसोरहा?
औ सान
चान्स दङ
गल्डेन बिुदाम मानि ओरैबायाददि जायो जाय टप स्कर खालामनो हायो वर्ल्ड कापाव गासैनिबो मेट्सनि माबा स्कर खालामनायखौ हिसाब खालामो मानि
औ जिसिबां सोनो हादों
औ जेसेबां सोनो हादों जेनबा फार्स्ट राउन्ड मेटावहाय नोङो गरसेआनो सोबाय गरब्रैयानो सोबाय बेबो काउन्ट जाफै फायो लाससिमाव
औ औ
जोबजासिमावहाय नोङो ओ बेसिबां स्कर खालामनो हाग बेयो काउन्ट जाजोबनानै जायना बांसिन न जाहैबाय लास्टाव दा बेनो मोननाय जायो आरो गल्डेन बुट्सआ
एमफा फेया मोनब्लाथ गोसोआ गोजोननाय मोनगोन।
उम थ मोनदोंमोन जाहैबाय हबाफया मोनखांखाबाय गल्डेन बुदसखौ। ओ माबा मा होनो? औ आवगोलनियावहाय ओ टु थावजेेन टुवन्टि टुवाव
औ बावबो मोनखांबायमोनना बियो।
उम ओमफ्राय किपारा बिसना मोनदों माबाखौ गल्डेन ग्लबसखौ। आजेन्टिना ना
किपारा दन्जारना आरजेेनटिन ना।
किपारनि दारैनो जेननाय जादों होनजायो फ्रान्सना बे टु थावजेन टुइनटि टु आवहाय मानो होनबा फे सु आसो जादोंमोन नालाय।
औ
ओ दालायहाय मेट्सआवहाय समान समान जानानै पेनाल्टिजों जोलायलायनाय जादोंना।
औ जादोंमोनथ आंबो नायदोंमोन फाइनेलखौ औ एबारावबो बिसोर मोननैयानो थांगोन नामा फाइनेलाव मा होनो नोंथाङा?
दाथ होननो हाला जाहैबाय थांनोबो हागौ दा नै गोरा गोराथार एबार नाथिमा। उम माबा ओ इंलेण्डआो गोराथार माथो नायोबा।
औ नायसै मा जायो उनावहाय। नङा होमबा नोंथां?
उम
जों जायखौ सापर्ट खालामो बियो थाङोबाथ' गोजोननाय मोनगोन गोसोआ।
आंनाहायथ' माबायावहाय टु थावजेन टुइन्टिटुवहाय थाङाखै। सारला आङो फ्रेन्सखौ सापर्ट खालामदोंमोन ओमफ्राय आर्जेेनटिनाया देरहाना होदों। ओरैबायदि दुखु मोनदों गोसोआ।
मोननैबो कान्ट्रिखौनो मोजां मोनो आंबो जायखोनो जाया मोननैनि गेजेराव मोनसे देरहाबानो आंनि थाखाय गोजोननाय।
सापर्ट खालामनो हायो ना बिदियावथ' मोननैखौबो सापर्ट खालामनो हाया।
फाइनलाव सफैयो सफैयोब्ला जेब्ला
आरोरैबादि माब्ला जागोन
जोंना समा जाबायबो नामाथाय जोङो दोनथ'लायसै नामा दिनैनिखौ?
उम दे होमबालाय नोंथां जासिगोन जाबायानो समाबो
औ दे
दे